हेल'
अ खोनादोंना नोंथां
हेल' नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां
नोंथांनिखौ फिसा खोनादों नोंथां
औ ओ खोनादों दा नोंथां
औ खोनादों दे
औ ओ नोंथांनो आङो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे जोंनि आबादनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला
औ नोंथां सावरायजागोन दे
औ ओह दाथ' जोंना दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां बे दैज्लां बोथोरावहाय जोङो ओ मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ नोंथां ओह जोंनि ओनसोलाव दा दैज्लां बोथोर सोलिनायखाय जोङो बांसिन सुबुंफोरखौनो माइ आबाद मावनायखौ नुदों आरो नोंथां जोङो बे माइ आ बादखौ मावनोब्ला गिबियावनो माइज्लिनि गोनांथि जायो जोङो माइज्लिखौ ओ थांनाय बोसोराव मावखांनाय गोग्गो माइखौबो दोनखानाय जायो आरो नङाब्ला जोङो बाजाराव मोननाय माइज्लिफोरखौबो बायनानै लाबोनाय जायो आरो
औ नंगौ
जोङो बे माइ ज्लिखौ फाथोनि बस्थायाव सोनानै फुख्रियाव जोङो सानसेबा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो लांदां जायगायाव थालिर बिलाइजों जोङो फेनस्रा नानै बेखौ खोबना दोनो आरो बेनि उनाव जेब्ला बियो गाजा बेरो अब्ला जोङो बेखौ दुब्लि फोथाराव लांनाय जायो आरो जोङो माइखौ फोनायनि सिगांनो दुब्लिखौ मोजाङै जोङो ट्रेक्टरजों बा नांगोल बायदिजों मोजाङै हेवनानै ला ग्रोननाय जायो आरो बेनि उनाव जेब्ला हाया मोनो अब्ला जोङो बे जामाइ बेखौ आखाइजों मोजाङै सारनानै फोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बे माइआ मोजां जानायनि थाखाय बेवहाय जोङो बायदि हासारफोरबो होनायखौ नुदों आरो नोंथां जेरै न'आवनो बानायनाय हास र गोबोर हासार बायदिफोरखौबो होजायो आरो बेनि उनाव जेब्ला सेबो से दान जायो अब्ला बे माइआ जौवोब्ला जोङो बेखौ आरोबाव मोजाङै फुफिननानै आरोबाव गायफिनो आरो बेनि उनाव जेब्ला माइआ आरोबाव मोजाङै देरबोयो अब्ला जोङो बे माइखौ एमफौफोर जानो हायै बायदि बेवहाय मुलि बायदिबो बाहायो आरो खायसे रासायनिक हासार इउरिया पटास बायदिखौबो जोङो बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव जोङो माइनि अनगायैबो गोबां उफ्रा आबाद जेरै दैज्लां बोथोरनि जोगोनार पटल लेस्रा बायदिखौबो मावनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां खोनादों
नोंथांमोननि ओनसोलाव दासान्दै मा मा आबाद मावबाय दङ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दाथ' जोंनि ओनसोलाव दैलां बोथोर नालाय जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो माइ आबादखौनो मावदों आरो माइ आबादानो जोंनि गिबि आबाद होननानै जोङो बुंजायो नङा होनबा नोंथां
औ
बेजों लोगोसेनो जोंहा बिदिनो मेगं थाइगंनिबो गोबां आबाद दं दैज्लां बोथोराव फोरा खेथि जेरैहाय दैज्लांनि बानलु गायनाय जायो यो जिंखा आरो बान आरो जोगोनाद बिदिनो लेस्रा ओमफ्राय बायदि बायदि बे जोंनि ओनसोलाव बिदिनो आबाद मावनाय जायो आरो जोंहा आबाद मावाबानोथ' जों मोन जाया नालाय नोंथां जेरैहाय जोङो मैगं गायाब्ला जोङो मैगं जेनेबा ओंख्रिफोरखौनो जोङो जेनेबा मोनजानाय नङा आरो बि बिनि थाखाय खायनो बोसोरफ्रोमबो जोंना मेसेंआनो जा ओ मा माबायानो जा दैज्लांआनो जा जोङो मैगं एबा बिदिनो बायदि बायदि मैगंनि आबाद मावनाय जायो आरो
औ
नोंथाङा बे माइ माइफोरनि मुंफोरखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा माइया गायनाय जायो दे नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां माइ आबाद बुङोब्ला थ' गोबां मुं दोङो आरो जेरैबायदि जोंनि ओनसोल लाव नुनाय बायदि अन्जना आरो रनजित आरो बंग बन्धु आरो आरो जोङो फिथाफोर जानो थाखायबो माइब्रा बायदिखौ गायो आरो जोसाखौबो गायनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेनि अन फ्रायबो गोबां दंब'यो बेखौ आङो नामखौ मोजाङै मिथिजोबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ नोंथां खोनादों
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव जा जोंनि गोदोनि जेरै हुदा हालजों मोसौ हालि लानानै एवनाय दाबो दङना गैला नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बिदिनो खायफा खायफा बिदिनो हा खम दब्लायसे बा दब्लायनि थानायफोरा गावनि न'आव जि मोसौ दोङो बेजोंनो हेवो आरो आथिखालावबो नाथाय गोबां सुबुङानो आथिखालाव ट्रेक्टरजोंसो एवो आरो मानोना ट्रेक्टरजों हेवनाया एस
हेल' नोंथां नोंथांनिखौ खोना फैयाखै नोंथांनिखौ खोना फैयाखैमोन